हेलौ ओइ हेल'
खोनादोना नोंथां।
अ नोंथां खोनादो।
औ।
अ जोंहा दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंनो हरनाय जादों नोंथां
औ औ
सावरायजागोन ना
सावरायजायो औ
अ जोंहा खौरांगिरि बा जों खौरां सासे खौरांगिरि जानोबा जों माबायदि रादाब बुथुमनांगौ बा जोङो खौरां बुथुमनो थांब्ला जोङो माबायदि जायगानि नामफोरखौ बुथुमना लाग्रोनांगौ बा जोङो बिनि सायाव जों माबायदियै रादाबखौ बुथुमफैनांगौ बिनि सायाव जोङो सावराय नागिरदो नोंथां
औ औ।
नोंथाङा एसे मिथिनायखौ फोरमायग्रोदो।
अ।
सासे खौरांगिरि जानोब्लाथ' गिबियावनो नोंहा मा होनो लिरनो ओ स्क्रिप्ट लिरनो थाखाय नोङो रोंगौथि थानांगोन आरो सासे रिपर्टार जानोब्ला बिनि लेंगुस बिनि बुंनायफ्रा बिनि रावफ्रा मोजां जानांगोन माने मोजाङै बुंनो हानाय जानांगोन। रग' रग'यै माने गोथोै बुंनो हानाय जानांगोन। बेनि उनाव बेहा स्क्रिप्ट लिरनायनि आइडिया थानांगोन स्क्रिप्टखौ माबायदि लिरोब्ला हेडलाइनखौ माबायदि होयोब्ला बेबायदि बेयाव ओ खौराङा फोसावनाय लोगो लोगोनो हाइलाइट जागोन माबायदि जागोन बेनि सायाव बिथाङा माने रोंगौथि थानांगोन बा नलेज थानांगोन आरो। बिनि उनाव ओ बियो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै रिपर्टिं खालामहैनो हा हानाय जानांगोन आरो बियो गावनि जिथुनाखि बे रोंगौथिखौ लानानै सुबुंफोरनि गेजेर गेजेर हाबनानै सुबुंफोरजों सावरायनो हानाय बेहा गो गुन थानांगोन बेहा गोहो थानांगोन आरो बिहा सासे रिपर्टार जायोबा ओ गिनाय बानाय मेंनाय गासैखौबो बो गारनो गोनां जायो आरो। आरो बेजोंल' नङा बियो ग्राउन्ड रिपर्ट हानो लानो हानाय जादों सासे बियो रिपर्टार जायोबा ओ हमनानै लायो जेरावनो मेरावनो थांननानै ग्राउ रिपर्ट खालामनो हानाय जानांगोन आरो सासे रिपर्टार जायोबा गावनि ओनसोलनि जा दायथ' मोनदों डिस्ट्रिक्टनि बा जिल्लानि बा हमनानै ला नों स्टेट लेभेलनि जुदि दायथ' मोननाय सासे रिपर्टार जानो गोनां जायो ब्ला बियो ओ गाव निउस जायगासिम थानानै गाव निउस कभार खालामहैनो हायाब्लाबो गुबुनफोरनिफ्राय बेबायदिनो कालेकसन खालामनानै बिहरनानै मोनसे मोजाङै स्क्रिप्ट लिरफिननानै ओ बेबायदि बुथुमनानै ओ सासे मोजां रिपर्टार जाहैनो हायो आरो बा बेफोरबायदि मोनफा मोनथा बेहा रोंगौथि थायोबासो सासे मोजां रिपर्टार जाहैनो हागोन आरो बेल' नङा।
सासे रिपर्टार जायोब्ला बेयो मास्ट बि मोनसे सार्टिफिकेट नि गोनांथि जायो बे सार्टिफिकेटआ ओ डिग्रि लानायजोंल' नङा माने डिग्रि लानायजोंल' सार्टिफिकेट थाबाल' रिपर्टार जानो हायो बे नोङा रिपर्टार जानो थाखाय माने आगोलनि जिमान जोंनि आसामाव रिपर्टार दं फ्रायानो बेबायदि सार्टिफिकेट डिग्रि लानाय नङाबो जानो हागौबा खायसे खायसे नङा नाथाय माबोरै जानो हायो होनोब्ला सासे रिपर्टार मोजां रिपर्टार जानोबा माखासे सार्टिफिक मोन जाय सार्टिफिकेटफ्रा माखासे वार्कशपफ्राव रानना होयो जाय वार्कशप माने ट्रेनिं ट्रेनिंनि सार्टिफिकेट थाबानो सासे मोजां रिपर्टआ जाहैनो हायो माबा मोनसे नोङो ओ निउस चेनेलाव जुदि खामानि मावनो गोनां जायोबा नोंनि माखासे रों गौथिखौ नायो ओ नोंनि मा होनो माबायदि नों बेसेबां गोबाव सिम नों रिपर्टार मावगासिनो दं दासिम बैफोरनि सायाव नायो। एक्सपिरियेन्सनि सायाव नायो आरो मोनबैसे वर्कशपफोराव नों एटेन्ड खालामदों बैनिफ्राय ट्रेनिं लानानै नों माबायदि ओ सार्टिफिकेट मोनदों बैफोरनि सायाव नायबिर नायबिजिरनाय जायो आरो। बेफोरो गासै बुस्थुआ थाजोबब्लासो गासै गुना थाब्लासो सासे मोजां रिपर्ट र्टार जानो हायो आरो मेन खामानियानो जाहैबाय निउस कालेक्ट खालामनाय आरो गाव फिल्डसिम थांनो हायाब्लाबो बेखौ ओ फननि दारै टेलिभिसननि दारै बा खौरां लानायनि दारै बेखौ बुथुमनानै ओ निउस चेनेलाव हरनो हानायानो ओ सासे मोजां रिप रिपर्टार बेखौ मावनानै माने जाहैनो हायो आरो जुदि हरनो हायाब्लाथ' आरो सासे मोजां बोरै रिपर्टार जाहैनो हानो नङा होमबा बे साननो गोनां दा नोंथाङा मा बुंगोन बे बेलायाव नों रिपर्टार बा रिपर्टनि सोमोन्दै सासे मोजां रिपर्टार जानोब्ला माबायदि जानांगौ माबायदि गुन थानांगौ नोंथांङा मा सानो?
नोंगौ नोंथां नोंथांङाथ' गोबां बाथ्राखौनो फोरमायलांबाय बा गोबां बाथ्राखौ आंनो मिथि। होबाय।
नोंगौ रिबार रिपर्टार जानोबा बिदिनो माखासे गुनफोरा थानांगोन बा जोङो रिप। पटनि माखासे दिटेल्स बा जोङो बिनि आबुं खौरां होनो थाखाय जों गिबियावनो जों। लायग्रोनांगोन जों जुदि मोनसे जायगायाव मोनसे मोनसे जाब्रब। थाय जाबाय बा मोनसे जायगायाव थांनानै जों दैबानानि गोबां सुबुंफोरा हालाय हाफाय जाबाय बा। माखासे दैबाना जानानै बा ट्रेन दालांफोरानो बायबाय बैनियाव। थांनानै जों माखासे। सुबुंफोरनिफ्राय गिबियावनो जों माखासे खौरांफोरखौ लाग्रोनांगोन बेहाय मा मा जा। थाय जादों बा बेहाय। माबोरै दलङा बायनो मोनखो बैफोरखौ जों जुदि गिबियाव लाग्रोआबा सासे मोजां रिपर्टार जानो हानाय। नाय नङा आरो होननानै आं सानो माने जों गिबियाव जोङो। बै जायगायाव थांबायनो थांनानै जोङो सोरबा सुबुं बा ओनसोलनि सुबुं बा खाथि खालानिफ्राय मिथि। थिनाय बा बे सुबुंनिफ्राय जों माखासे मिथिनो थाखाय जों बिनिफ्राय जोङो भिडिय' लानांगोन। लाखांनायनि उनाव जोङो माखासे बिजिरनांगोन दे नोंमारगोनना नंमारा बा जोङो निउसाव फरायना होनो थाखाय जों गिबियाव गासैखौबो डिटेल्सखौ नांजोबगौ जायो नालाय गिबियावनो जों बेखौ ओरैै लिरना लाबाय बा मोनसे बहियाव लिरना लाबाय बा गावनि मबाइलावनो जों लिरनानै लाबाय बिदिनो आरो जों मदि जों जुदि रिपर्टारनि जों हाबा मावदोंब्ला बैफोर रिपर्टार नि गिबि बिबाना बिदिनो थागोन बा जोङो मोनसे जायगायावथ' जोङो बिदिनो बायदि बायदि मालाबा समाव ओ दैबानानि माबलाबा समाव सासे सुबुङा जाफुंसारनाय बैयो सुबुं सासे बै सासे सुबुङा माबोरै जाफुंसार जाखो माबोरै माने फरायनायनि गेजेरजों माबायदि जाफुंसार जानो हाखो बेफोरनि सायाव जोङो माखासे मिथिनानै जोङो निउसखौ होनो हानांगोन आरो बेनि अनगायैबो जों सासे मोजां आबादारि बा जों आबादारि मावनानै जेरै जोङो ओ बिदिनो माखासे ओ मा होनो खुसेर आबाद जों खुसेर आबादखौनो बुंनोसै जों खुसेर आबाद माबायदि मावो बा मााबायदि मावनानै साकसेस जाखो जों बैफोरबायदि आबादारि जोङो ससियेल मिडियायाव बा नैबे मिडियानि गेजेरजों बा फेसबुकनि गेजेरजों जोङो होनो हायोब्ला नाथाय खोब मोजां जायो बा जोङो बेखौ माने गोजौ लेभेलाव जों थिखांना होनो हायो बा बैफोरनि थाखायनो जोङो मोनसे रिपर्टार बा खौरांगिरि बा बैफोर खौरांफोरखौ फोसावना होनो थाखाय जोङो माने रिपर्टार फोरखौ लानांगौ जायो बा जोङो खामानि मावनांगौ जायो जोङो रिपर्टार हिसाबै जों बेखौ बुंनांगोन सोरबा माने मिथिंफोरावल' लिंहरनानै बा इनभाइट खालामहरबाल' बे निउस लायनांगौ बे खोथा नङा मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौ जोङो रिपर्टार हिसाबै बा खौरांगिरि हिसाबै जों जेब्ला समाज नि थाखाय जुदि जों खामानि मावनो फैदोंब्ला बा समाज जौगाथायनि जुदि जों खामानि मावनो फैदोंब्ला बा समाजनि जेंनाखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय फैदोंबा समाजाव माबायदि जेंना जादों बा समाजनि गेजेराव माबायदि जेंनाफोरा आथिखालाव गोसारगासिनो दं बैफोरखौ फोसाबनो थाखाय जोङो जुदि रि पर्टारनि गेजेरजों बा जोङो खौरांगिरिनि गेजेरजों जोङो माखासे निउस मिडियानि चेनेलाव जों फस संनानै फोसाबनो हायो बैफोर जेंनाफोरखौ आथिखालाव जों बुंनो हानांगोन बा जों बुंनो नुबोगासिनो दं समाजनि गेजेर बा थासारिनि गेजेरजों माखासे निउस चेनेलफोराव फोसावनायनि गेजेरजों जों माखासे थासारिफोरखौ गाज्रिनिफ्राय जोङो उदां खालामना हादों बा मोजां थासारिखौ जों लाबोनो हादों जेरै मोनसे खामानि बा माखासे फैनाय बा गोजौनिफ्राय फैनाय खामानिफोर बै खामानि खौ गोबां सुबुंफोरा जाख्ल'यो बै जाख्ल'नायखौ जोंङो निउस मिडिया बा पर्टेल चेनेलनि गेजेरजों जों माखासे फोसावनो हायो फोसावनायनि उनाव बैफोरबायदि जेंनाफोरखौ जोंङो सुस्रांना होनो हायो बा बेफोरबायदिखौ माने ससियेल मिडिया बा निउस आवबा मा होनो प्रिन्ट मिेडिया आरो बिदिनो निउस चेनेलाव फोसावना होयोबा नाथाय माखासे गिनानै बा मोजां खामानिखौ मावो आथिखालावथ' बिदिनो गोबां जायगायाव जाखल'नानै जाख्ल'नायखौ जों नुनो मोनो बैफोर जाख्ल'नायनि सायाव जों नोजोर होनानै जों निउस लानो रोंनांगोन। जुदि जों आं रिपर्टार आं खौरांगिरि जाबाय बैखौ जोंङो मिथिनांगोन बा जोंङो आं बार बार बुंगोन रिपर्टारफोरनि खामानिया मोनफ्रोमबो खामानिखौ निउस फोसावनाय बा समाजनि खौरां फोसावनाय समाजनि थासारि रिफोरा माबायदि जौगादों सासे सुबुंङा मा मा आबाद मावनानै जाफुंसार जाखो मा मा बिथिं मावनानै दासिम आबाद मावनानै बा मस गंसे गामिनि सुबुंफोरखौ बेसेबां हाजिरा लानानै फिसिनो हागासिनो दं जुदि बैफोरबायदि सुबुंफोरा आथिखालाव दंङब्ला बेफोरखौ जों निउस लायहैनानै बा जों खौरां लाायहैनानै जों फोसावना होनांगौ। फोसावना होनायनि गेजेरजोंसो बिथांङा मोनसे मोजां मुं मोनबोगोन बा मोजां थाखोआव थांनो हागोन। हाग्रो होननानै आं सानो आरो नोंथांङा मिथिखागौ जांगौ सासे रिपर्टारनि दायथ'आ माबायदि नोंथांङा आंनो सिगांङावनो गोबां बाथ्राखौ बोसोन होलांबाय गोबां मिथि होबाय जों रिपर्टारा दा बिदि बिदि जानांगौ बा रिपर्टारनि बा खौरांगिरिनि गुबै खामानिफोरानो बिदि बा जोंङो समाजनि खामानि मावनो फैनायानो गिबियावनो जोंङो मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौ खौ जों नोजोर होनांगोन बा रिपर्टारनि मोनफ्रोमबो नों आं सोर बे अबेनिफ्राय फैदोंमोन मा मानिफ्राय फैदोंमोन मानि थाखाय फैदोंमोन। सोरजों थांदोंमोन मानि थाखाय बियो जानो मोनखो बैफोर सोंथिफोरा जोंना गिबियावनो थानांगोन मानि थाखाय बिथांङा नैबे जायगायाव मोनफैखो बा मानि थाखाय बियो फैनो हाखो मा अबेथिं थांदोंमोन बा न'खराव साबैसोमोन बा न'खरनि जेंनानि थाखाय जादोंमोन नामा माखासे जेंनानि थासारिफोराव जों खौरां फोसावो हिसाबै जों बैफोरखौ जोंङो मिथिनानै माने खौरांखौ फोसावनांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां नोंथांङाथ' गोबां मिथिखाबाय बा नोंथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो मोनबाय इयुन समाव जोंङो माखासे गोनां गोनां आयदाफोरखौ लानानै बेफोरबायदिनो सावरायबाय थानो मोन्थों बा सावरायबाय थानो मोनगोनांगोन होननानै आंङो आचसा फारिबाय नोंथां अब्ला नोंथां जोंथ' गोबां बाथ्राखौनो सावरायबाय नोंथांजों दिनैनि सावरायनाय हाबाफारि बा नोंथांनि बा रिपर्टार बा खौरां बिजोंनि हाबानि मावनायनि सायाव गोबां आयदानि सायावनो जों दिनै सावरायनाय जाब जाब दोनथनोसै नामा दिनैनि सावरायनाय हाबा
औ औ औ दे